औ गोजोन फुंबिलि नोंथां गोजोन
औ गोजोन फुंबिलि दे जोंहा ओ बर' फोरनि आइजें आइलाफोरनि सो सोमोन्दै सावरायनोसै खोनाबायना नोंथाङा जों औ गिबियावनो जों औ औ औ नोंथां ओं रें गिबियावनो औवानिफ्राय जों मा मा मोनो बेखौ सावरायग्रोनसै नोंथां
औ
एसे फोरमायना होदो दे नोंथां औवानिफ्राय जों मा मा ओ आइजें आइला
औवानिफ्राय ना ओ औवानिफ्राय जोङो ओ जेखाइ मोनो खबाइ मोनो ओ ओमफ्रायो खखा मोनो सेन मोनो ओम फायो
औ
ओ बिदिनो बायदिसिना ओ ना साग्रा मोनो आरो
औ नोंथाङा बे सान्दाखौ मोनथियो ना मोनथिया सान्दा नामा होनोमोनलाय?
सान्दा सान्दा सान्दा सान्दा आंथ' बेखौ मि थिया नों खिथाहरदो दे एसे औ
सं संग्राय सा सान्द्रि बिदिनो आरो बे जेखाइ खबाय थाखाबाय ओरैनो खखा सेन थाबाय बेफोरो
औ
आरो जों औवाखौ जेरै न'फोरबो बानायो औवाजों
औ औ
ना नोंथां नोंथाङा ओ जेखाइफोरखौ मारै हेबो मोनथियोना मोनथिया?
दा आंथ' बारा मि
औ जि गिबि ओ होमबा आं एसे फोरमायना होनसै जेखाइखौ मारै हेबो ओ गिबियावनो जोंङो औवाखौ दानग्रोनांगोन एसे औवा दाननानै औवाखौ ओ थुख्रा थुख्रा दानस'नानै फिसा फिसा खाथि जिरनांगोन बायजासे नङा बिदिनो एसे माबा फिसासा आसिजों आसिनिफ्रायसे फिसासिन बिदि जिरनानै जों गोबां बिदिनो बुर्जा जिरनानै लानानै उनाव जों बेखौ आराम आखाइजों हेबनांगोन आरोखि
औ
आरो ख'खाखौ मारै हेबो नोंथां मिथिगोनना मिथिया?
मिथियो ओ ख'खाखौ आं मिथियो औ
ख'खाखौ ओ मिथियोबा फोरमायना होदो नोंथां एसे
ओ ख'खाखौ जोङो एसे गोलाव साइस खालामनो हायो आरो इसे गुसुं साइस बो खालामनो हायो आरो ख'खाखौ खुखा राजा होननाय मोनसे खालामनो हायो आरो। ख'खा फिसा खालामनो हायो आं औ ख'खा फिसाखौ दुब्लियाव सायो ओमफ्रायायो ख'खा गिदिरखौ क'काराजाखौ गिदिर गिदिर बे ना साग्रा बानायनायाव सायो आरो दैमा गिदिर गिदिराव औ ओमफ्रायो ख'खाखौ माबोरै बानायो होनबा ख'खाखौ पर'नै पर'थामसो दानस'नानै पर'नैनि बर'थामसो जानाय गोलाव दोननानै ओ बिजौजों दानख'बोनानै
औ नोंथां उम
फिसा फिसा फिसा दानखावथारनाङा दै दान खाथि फिसा फिसा दाननानै ओ बेखौ दिरुंजों सुइसलि दिरुंजों हेबो आरो हेबनानै ओ। फिनथाम फिनब्रैसो मोनथाम मोनब्रैसो हेबो आरो हाथ मोनसे हाथ मोनसे जानाय दोननानै बेखौ हेब नानै आराम नों बेखौ ओ खर'आव ग' माबा दोनबाय आरो जेन'बा ना हाबग्रा दोनबाय
औ औ गुवार ना ओरै खर'जों गुवार ओरै मान खुगाया जेरै मानसिनि खुगाया सिबा गुवार जायो। बेबायदि गुवार दोननानै ओरै उनजों फिसा दोनबायना।
औ ओमफ्राय नोंथां ओ जों जेखाइ बानायनाय होनबाय ओमफ्रायो जेखायखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङ मिथिगौ ना?
जेखायखौ मिथियो नोंथां मोनथियो।
खोनथाना होदो दे
औ जेखाइखौथ' जों बर'फ्राबो बर' आरो गुबुन हारिफ्राबो बाहायो बाहाय खिन्थु जों बर'फ्रा बांसिन ना गुरनायाव बाहायो। जेखाइखौ ना गुरनाय जेरै दैसाफ्राव बिदिनो बबेबा बिलोफ्राव ना गुरनायाव बाहायो आरो बेजों लोगोसे ख'बायाइबो थाफायो नोंथां जेखायजों लोगोसे ख'बायाइ जेरै ख'बाइ जेखाय होनो ख'बाइआ जोंहा ना लाग्रा बेखौबो औवा जोंनो बानायनाय जायो नोंथां मोनथिखायो ना ख'बाइखौबो नों थाङा उम आरो संग्राय सान्द्रिखौ नोंथाङा मा मा बाहा मा मायाव बाहायो बेखौ
औ मिथियो मिथियो ओ ओ संग्राया जाहैबाय माइजों जेन'बा माइखौ ओ गोदोनाथ' देयोमोन दाना माइ मिलाव हैसै माइ मिलाव हैनानै लाबोखांनायनि उनाव ओ माइगाब थायोना माइ गाबखौ जावगारनो थाखाय जोङो संग्रायखौ बाहायनाय जायो। ओमफ्रायो सान्द्रियाबो बेबायदिनो सान्द्रिफोरखौ जोङो माइगाब माइगाबा बुरजा थायोबा माइ गाबखौ सालिख'नो औ बेखौ एंखुद बहननो थाखाय सालियो आ ओमफायो जोङो जों लारु एनथाब मागो दमासियाव फिथा जायोना बे समाव जोङो फिथा सानद्रि होननाय खोनाफेरबायना नोंथाङा।
खोनाबाय खोनाबाय नोंथां।
औ फिथा सान्द्रिफोरखौ ओ जोङो अन सालिनो थाखाय बाहायो
औ औ
औ आमफायो
नोंथाङा ओरैनो जान्थाखौ मोन्थिगोना मोन्थिया
ओ जान्थाखौ आं मिथियो औ
औ नों मिथिबाबो आं फोरमायना होनोसै नोंथांनो जानथायाखौ मा मायाव बाहायो
औ दे फोरमायना होदो
औ जान्थाखौबो जोंनाव औवाजोंनो बानायनाय जायो नोंथां औवाजों औवाखौबो खाथि फिसा फिसा सिरनानै जेरै ओ एसे ओरै ओ एक हथसो ओ नोंनि आखाइ एक हात एक हात जेनेबा से हातसो गोलाव ओरै गथा ओरै सिगांजों खुगा गोनां ओ गुदुं गोनाङा नो ओरै खिबुजों एसे बेखौबो सान्द्रि बायदिनो जायो जानाया खिन्थु बे ओरै गथा जागोन आरो खि गथा हासुं स्टाइल जागोन बे हासुं हासुं बादि जागोन बेखौ जोहा बे जान्थाखौ जौ बिदै बरननायाव जौ बिदै बरननायाव बाहायो नोंथां जेब्ला जोहा जौखौ ओ जुमायखौ माबानानै दोननानै बिनि गेजेराव दोननानै जोहा जौ बिदैखौ बिनिफाय बरननानै बिनिफायनो हायखांनानै लोङो बेखौ दा बारा बाहायनाय नुला बे गोबाव गोबाव जौ फिसिनायफ्राव बाहायनाय नुयो ओंखाम ओ ओरैनो नोंथाङा दंफांफोरनिफ्राय मा मा मोनो ओरैनो बर'फ्रा दंफां
दंफांफोरनिफ्राय मा मा बानायोना ओ दंफांफोरनिफ्राय ओरैनो ओ जोङो नांगोल बानायो गिबियाव नांगोलखौनो लागोरनांगोन ओ बर'फ्रा थ' हालेवनानै मोसौजों हालेवनानैसो जायो नालाय आबाद मावनानै जा ग्रा नालाय दंफांखौ बर'फ्रा नांगोल दानो। बर'फोरल' नङा गुबुन गुबुन ओ जाथिफ्राबो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो नांगोल दानो दंफांखौ आरो ओ मोसौखौ बोहोनो थाखाय जोङो जंगाल बानायो
उम जुंगाल ना जंगाल होनो नोंथां?
होनो
जंगाल
जंगाल ना जुंगालबो होनो खायफा जंगालबो होनो
ओरैनो बेदाखौलाय मिथिगोना मिथिआ नोंथाङालाय बेदा
बेदा औ मिथियो दे बेदाबो बेदाखौबो औ। बेदाखौ मा मा खामानियाव बाहायो नों मिथिगौ ना
आं मिथिया नोंथां एसे नों फोरमायना होदो
ओ बेदाखौ ओ जेब्ला फाथो फोयोना बर'फ्राथ'
औ
ओ बर'फोरल' नङा गुबुन गुबुनबो फोयो गुबुन गुबुन हारियाबो बै फाथो सोनाय फोनाय समाव फाथोआ जेब्ला गु बुं जायो माने रोजा जायो होमबा रोजा जानायखौ गेसें खालामनो थाखाय ओ बेखौ ओ फाथो मा होनो फा थो फोखानाय ओ फाथो फोखानायाव माने ओ आराम मै होनाय बायदि होयो आरो एनाथ' हा थाय दंना ओ बेयो दुल दुल जाया आरो आराम गेसें गेसें अबेबा ग गुनानै आराम जायो आरो आं बे बिदि होबाथाय माने फाथो आराम ग्लब ग्लब जौगो जौहोखांबोयो
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय नांगोलखौ मारै बानाय बेखौ मिथिगोना मिथिया
नांगोलखौ ओ नांगोलखौ दे नों फोरमायना होदो
नांगोलखौ जोंहा गिबियावनो जोंहा दंफां खैरो दंफांखौ मिथिगोना नोंथां?
अ मिथियो मि
औ बांसिन खैरो दंफांनिफ्राय बानायो होननाय खोनादों आं नांगोलखौ
औ
जा खैरो दंफांखौ ओ मोनसे एसे गोलाव जेनेबा फास फुटसो जानाय दानस'नानै बेखौनो जेब्ला रुवाफोरजोंबो दानजायो सिखाजोंबो एसे सिखा गिदिरफोर मोजां जायो बेखौ बेखौनो दाननानै बानायो आरोखि नांगौखौ ओ
औ
बेखौ ओरैनो हालेवनायाव बाहायो मोसौजों हालेवनायाव जेब्ला दुब्लियाव हालेवनो थाखाय एबा माइ आबाद फाथो आबाद इदिनो गुबुन गुबुन औ बे स आबाद मोसौजों जुरिनानै बेजों लोगोसे नांगोलजों लोगोसे जाय जुंगालबो नांगौ जुंगाल गैयाबानो हांगाल गोसाल' जाया
औ
नो नोंथांआ नावद्रााखौ मिथिगोना मिथिया?
नावद्रा नावद्राखौथ' आं बारा बुजिया मिथियासै आङो
नावद्रायामानि अमानो आदार होग्रा गोदोनि आबै आबौमोनहा बेयावसो नावद्रायावसो अमानो आदार होयोमोन नो नोंथां नावद्राया बिदिनो ओ दंफांनिनो जायो बेबो गोलावनो
औ
गोलाव जानानै गेजेराव दानख'नाय जायो आरोखि नावद्राया नोंथां नुगोना नुवाखै नोंथाङा नावद्राखौ
ओ आं नुबाय नुनाया ओमफाय आं बिनि सोमोन्दै बांद्राय मिथियामोन।
औ हमबा जों नोंथां बर'फोरनि बागै बर'फ्रा
औ आमफायो नोंथांमोन मोनसे खोथा ओ गारि दंमोन ना गारिबो बानायो। दंफांनिफ्राय औ मोसौ गारि दं मैसो गारि दं। ओ बे गारिखौ मा मायाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
खारैखौ बिदिनो आं होनबा फोरमायना होनोसै गारिखौ जोंहा जेब्ला माइ आबाद रोगानायाव जेब्ला माइ इदिनो मोनसे मुवा बेसाद गिदिर गिदिर बिदिनो बबेबा दुब्लिफोरनिफ्राय आबाद लाबोनायफोराव बाहायो गारिखौ मोसौजों
औ।
बेयो मोसौजोंसो बोनो हायो बेखौथ' मानसिजों बोनो हाया नोंथां। जेब्ला बिदिनो मोनसे गिदिर बुस थु बवबा मोनसे जायगायाव लांनांगौबा बेयावबो बाहायहैबाय। बियो लाना थांबाय आरो जेब्ला बर'फ्रा बांसिनैनो गारिखौ होनब्ला जेब्ला माइ आबादा मावखाङोना माइ आबाद मावखांनायनि उनाव माइखौ दुब्लिनिफ्राय न'सिम लाबोनो थाखाय बे गारिजोंनो लाबोयो आरोखि नोंथा। उम होमबा जों नोंथां बर'फोरनि बागै बर'फ्रा औवाजों मा मा बानायो आरो ओ दंफांफोरजों मा मा बानायो बिनि बागै सावरायबायना होमबा नोंथां? आरो नोंथांनाव माबाफोर गोसोआव फैबावदों नामा जों
औ औवानिफ्राय बानायनायखौ ना? ओ आंनियाव गोसोआव फैबावदों जों मैखौ गलांदोंना? ओ मैया जाहैबाय मैया जाहैबाय बे बर'फ्रा मोननै रोखोमनि मै होनो। बे हाग्रानि मै बे आलदा आरो मैया जाहैबाय फारियाव माइ गायखांनानै जेन माइ गायखांनानैथ' नङा। ओ हालि खांनानै जेब्ला माइ गायहां गायहां जायो बेखौ
औ हाखौ समान खालामनो थाखाय ना नोंथां? हाखौ समान खालामनो थाखाय। जेब्ला आबादा मावो होमबा दैफ्रा मोजां हाबनायनि थाखाय बिनि थाखाय बानायोना नोंथा?
औ औ।
आरो नोंथां जोंहा औवानिफ्राय जोंहा बर'फ्रा न'बो बानायो नोंथां। मिन्थि नोंथाङाबो मिथियोना? जेरै न' बां लुनायफ्राव खुन्थिया महरै बानायो। सेफा ओ सेफालि मान्दालि सेवालि ना मा होनोमोनलाय नोंथां? सेवालिसो होनोमोनना? मान्दालि औ। बेखौ औवानिफ्राय जोंहा बि-बिदिबो बानायो नोंथां।
औ आरो औवानिफ्राय दङ जोंहा सिफुं दङ।
औ औ सिफुं सिफुंबो बानायो जेरै बर'फ्रा दोरोङारि दामजु हिसाबै सिफुङाबो
आरो औ नंगौ नंगौ आरो दंफांनिफ्राय जोंहा दङ खाम दङ, सेरजा दङ।
उम आरो जास सिफुंनिफाय जोंहा ओ औवानिफाय जाया नोंथां गरखाबो मानाय बावो। औवाजों ना? जेब्ला रंजानायाव सिफुंजों लोगोसे बेखौ दानफायो ना?
औ आरो गंगोना बा यो।
औ गंगोना बाहायो जा औवाजों उम।
आरो